औ खोनादों नोंथां
अ बिदिबा आं नोंथांनिफ्राय एसे सम लानो सानदों नोंथाङा होनो हागोन
औ नोंथां आं बे समाव नोंथांनि थाखाय सम होनो हागोन
नंगौ नंगौ बिदिब्ला जों आयदा मोनसे लानानै सावरायदिनि दा जोंनि आयदायानो जाहैबाय जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंहाथ' माने बेफोरबायदि थुनफावथाय बा जोंहा सावथुन सावथुनाथ' उनावसो फैदों नालाय नाथाय सिगांनिफ्रायनो जोंहा थुनफावथाय दिन्थिनाय मेथाइ खननाय बा मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायाददि दंखायो नङा होमबा? जोंनावबो थ' बेफोरो माने जों गोदो माबायदिहै बर' हारिनि सुबुंफोरा माबायदि थुनफावथिना देखायलायोमोन बा जोङो बायदि मोसानाय रंजानायफोर बैसागु बादायलायनाय बेफोर बायदि खामोमोन बा मोसायोमोन बेनिफ्राय लानानै दिनैनि सावथुन मुलुगसिम माने दिनैनि समनि दाबो थुनफावथिनाखौ देखायनाय जायो नङा होमबा दाबो गोबां रोखोमनि थुनफावथि बिना जोंहा बेरायग्लांग्रा समफावथाय दिन्थिग्राफोर दङ थियेटारफोर दाबो दङ थ' बेबायदिनो आरो जों उनावहाय जेब्ला सावथुन मुलुग फैबाय। सावथुन मुलुगसिम जों बर' हारिनि सुबुंफोरा बा बर' हारिनि थुनफावथाय देखायनायनि बा सावथुन मुलुगसिम जों माबोरै दासिम दावगाबोलांनो हादों बा इयुन समफ्राव आरो माबोरै। दावगालांनो हाबावगोन बेनि सोमोन्दैहै जों एसे सावरायदिनि
नोंगौ थारैनो नंगौ आंनो आंनो एसे जागायग्रोनि नामा? मानो होनबा थुनफावथायनि गाहाय जारिमिनखौ आं एसे एसे मिथिगौ नालाय नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ आ आं बेखिनिखौ बारस'नानै लाग्रोनाय जाबाय नों
औ जागोन दे नोंथां दे नोंथाङा जागायग्रोदो औ
दा थुनफावथाय बुङोब्ला मोनसे जोङो ओरैबायदि जायो जेराव मानसिफोरखौ गोजोन होनो बा मानसिफोरखौ बेखौ नुनानै जाहाथे गोदान मोनसे सोलोंनो हायो जोंनि समाजखौ फोसाबनो थाखाय गाहायै। थुनफावथायफोरखौ जों सोरजिदोंमोन होननानै माखासे लिरगिरिफोरनिफ्राय मिथिनो मोनो। नाथाय थुनफावथायनि जारिमिनखौ जों जेब्ला नायनो थाङो। बेहाय माखासे धोरोमारि नि गेजेरजों बेरखांदों होननानै आं बेखौ मोननो हादों आरो नोंथां। दा बे धोरोमानो जाहैबाय बाथौ धोरोम दा बाथौ धोरोमाव ओरैबायदि जायो नोंथां खेराइ फुजा होनाय जायो दा। खेराइ फुजायाव जोङो माने गोबांथा जिदाइनथा रोखोमनि मोसानायखौ मोननो हायो। दा बेहाय गोबां फाव फेसन देंखोजों मोसानानै खाम सिफुं सिफुं सेरजा जथा सेरजाथ' गैया बेहाय जथा बेफोरबायदि देंखोजों रिंखांनाय मेथाइखौ जोङो गुबुन गुबुन फाव फेसन खालामनायनि गेजेरजों माने मोसानाय जायो आरो नोंथां दा बेनिफ्रायनो लासै लासै जे बर'फोरनि समाजाव बे बेफोरबायदिखौ मोजां मोनबोनायाव बांबोनायखौ खौ नुनानै जोंनि माखासे सान नो गोरों आरो गुबुननिखौ नुनानै खायसे मेलेमजिबि बिथांमोना थुनफावथाय नङा होमब्ला नोंथां बेखौ सोरजिदों आरो ना दा गाहायै जों बेखौ माब्ला बबे समाव देखायनाय जायोमोन बेखौ आं फोरमायदिनि दा आं खोनानो मोनदों जोंनि बिमामोननि समाव जोंनि बिमामोनहा गावसोरनो बेफोरबायदि थुनफावथाय देखायनो थाखाय माखासे सम माने सोलोंदोंमोन होननानै खोन्थायो आरोना औ दा बिदिनो सोलोंग्रोनाय जायो थुनफावथाय देखायनो थाखाय माखासे बेहाय लिरखानाय स्क्रिप्ट थायो जेराव जोङो सिगां समाव गाहायै राजा महाराजाफोरनि रायजो खुंनाय बेफोरबायदिनि सल'खौ जोङो माने थुनफावथाय महरै देखायनाय जायोमोन। आरो
औ नोंथां
बिदिनो जोङो बे थुनफावथायफोरखौ मानसिफोरनि गेजेराव देखायनाय जायोमोन आरो बेखौ माब्ला देखायो गाहायै सोरनिबा न'खर न'खराव हाबा नङा होमब्ला नोंथां बे सिगां समावथ' जोङो साइनासालिनि थाखाय जोबोद साननो हायाखैमोन होनब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा मानो होनबा माखासे थासारिनि खोथा थायो नालाय दा बेखायनो ओ सिगां समाव सोरनिबा हाबा सोरनिबा आथि मंगल सोरनिबा ओंखाम गोरलै बैफोरबायदि मोनसे सुजुगखौ लानानै जोंनि बर' गामिफोराव बेफोर थुनफावथायफोरखौ देखायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जाय समाव सुबुंफोरा थुबुर जानानै बेफोर मोसानाय रंजानायखौ नायनानै गोजोननाय मोनो जेराव गोजां बोथोर समाव जों नुनो मोनदों जोंबो एसे लोगो मोनदों दा गोजां बोथोर बोथोराव माने जिगाब मोनोना नोंथां माइ हानानै जोबहैयो बे समाव माने जिगाबखौ बयो आरो खम्बलफोरखौ जोम होननानैनो जोङो बेहाय ज' ज'यै बि देखायनायफोरखौ नायहैयोमोन आरो नोंथां दा बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव लासै लासै दावगाबोदों आथिखालाव जों बेफोरो साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो जेरै जोङो मानसिजों मानसिजों गावनो बुंनाय गावनो एक्टिं खालामनाय फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आथिखालाव जों बेखौ स्क्रिनाव जेनेबा जों नुनो मोननाय खिन्थु दांनो बेफोरबायदिसिम सौफैबाय बर'फोरनि गेजेरावबो दा नोंथाङाबो बर'फोरनि नोंथां बेखौ फोरमायनो हासिगोन
नोंथां माने जोंहा नोंथाङा फोरमायजोबगोन माने जाय मोसानायनिफ्राय लानानैनो बा बेबायदि देखायनाय माने एक्सप्रेसन होनना बुंनाय जायो मोसानायाव माबादै मै मारै बिदि देखायनाय माने मोनसे सल' देखायनाय आरो बिदि आरो बि ओमफ्राय जाना फैयो स्ट'रि टेलिं बिदि मोसानाय जायो नालाय जेरै खेराइ मोसानायावनो नोंथाङा बुंखादों जिदाइनथा मोसानाय दङ बेयावनो मादै मा मा जोंनि समाजनि आसार खान्थिफोरखौ बेयाव फोरमाय जायो मोसानायजों लोगोसे दौजनिया मोस मोसानाय जायो बेफोरनि बायदियनो फायनो इन्सपायार जानानै माने जोंहा थुनफावथायफ्रा सोमजिदों होननानै जों बुंनो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ ओमफ्राय बिदिनो दायो नोंथां जोंहा जों माने खोनानो मोनदों आरोना ओ बा आं गावनि मेगनजोंबो नुदोंमोन जों उन्दैयावहा जों गामि गामियावनो गोदो ओ बेबायदिनो गोजां बोथोर समाव माने बे गोजां बोथोर सम समाव मोजां जायो नालाय जों बेबायदि थुनफाव थिनाफोर देखायनाय जों नुनो मोन्दोंबो आरो जोंनि आइ आफामोननि समावबो बिथांमोनाबो जेब्ला सेंग्रा सिख्लाोन बिथांमोनहाबो माने बिदि थुनफावसिना देखायबोदों आरोना गावसोरानो बादायलायनानै बेबायदि आरो नोंथां थ' बेबायदिनो गामि मोनसेयावहा सासे सानैयाथ' थाख खायो आरोना बिदि गोरों सुबुं बिदि थुनफावथिना फोरोंग्रा बा ओ बेबायदि मेथाइ खनग्राफोर मोसानो गोरों बिदि थाखायो थ' बिथांमोना सिगांग्रो बिथांमोना सोलोंग्रोयो आरो बिनि उनावहाय सानसे से सम लानानै बा फोरबोफोराव मागो दमासि बे फोरबो नङाबा ओ ओंखाम गोरलै जानाय इफोरबायदि फोरबोआव नङाब्ला ओरैनो जोंहा ओ बेबायदिबो जायो नोंथां जोंनियावहाथ' गोबां आफाद दं नालाय जोंनि बर' हारियाव जेरै थुनलाइ आफादखौनो होन बा जिखुनु आफाद आरो बाथौनि आफादखौनो होन बिथांमोननि मालाबा माने गामि गामि माने मिथिंफोर लानाय जायो आरो ना बोसोरा जथुमा औ बेफोरावबो जों थुनफावथिना बिदि देखायनायखौ नुदों आरो ना थ' बिदिनो गोबां रोखोमनि फावथिना बिदिनो हमना ला ओ गोदोनि जोंनि जोहोलावफोरनि सल'फोरखौ जों फावथिनाजों देखायोमोन जेरै ओ जोंनि सिखोन जोहोलाव बिथांमोननि सल'खौ जों देखायनाय नुदों आरो बेबायदिनो लोगोसे जोंनि राजाफोर महाराजाफोर राजा इरागदावखौनो होन बा बेबायदिनो नोंथां ओ जोंनि ओ राजा कृष्ण चन्द्र मोनखौनो होन बिथांमोननि ओ सल'फोरखौ जों थुनफावथिनाजों देखायनाय नुदों आरो औ नंगौ आरो बेबायदिनो जोंहा आरो गोबां थुनफावथिना देखायदों आरो हमना ला जोंहा जोंनि इसोरफोरनि मुं लानानै बा जिखुनु आरो बेबायदि आरो आं बेहाय नुदों आरो ना ओ थुनफावथिनाखौ ओरैबायदि देखायनाय जायो जोंनि ओनसोलावहा बा जोंनि आसामावहा माने सिगांग्रो जों थुनफावथिनाजों जेबो सोमोन्दो थाया आरो ना जाय थुनफावथिना। बेजों माने बिनि सिगाङावहा जों मोसानाय बा मोनसे जिखुनु ओ राजाफोरनि महाराजाफोरनि बा इसोरफोरनि मुं लानानै बेबायदि मोनसे सल' बायदि मोनसे मोसानायजोंनो। मोसानाय आरो गान खननायजोंनो बिदिनो देखायलाङो आरो सिगाङावहा
औ नंगौ।
औ बेखौ माने हारसायावहा नातिका होनना बुङो नोंथां आं बर' मुं गोसो फैयाखै आरोना। औ सिगां दिन्थिनायखौ ओमफ्राय बेनि उनावसो बे जोब खांनायनि उनावसो मुल जायोथबा जों गुबै जोंनि थुनफावथिनानि जाय मुं बेखौ होनाय जायो आरो टाइटेलखौ आरो बेखौ देखायनाय जायो आरोना। औ बेनो आरो नोंथां थुनफावथिना देखायनायनि जाय खान माबाया। ओ जि नियम आरो औ नेम खान्थिया बिदि दं आरोना आं बेखौ नुदों आरो आं गोदो बेबायदिनो नायदों आरो जोंनि बर' हारियावबो गोबां ओ मानना बुङो जायखौ हारसें माने गिदिंग्रा दावबायनानै थियेटार देखायग्रा थुनफावथिना जेरै जोंनि बर'नि बुंबा एकदम गोजामसिन होननानै आं खोनानो मोन्दों बेखौनो। दासिमबो दं बेनो जाबाय सोरां मन्जु थियेटार होननाय आरो औ जोंनि। गामियावबो थांबाय थायोमोन बिथांमोना गोदो जों नुबाय थायोमोन आरो बिदि लांनाय। आरो गोबां जोंनि सुबुंफोरा जोबोद दा लामैनो ज' ज' फैनानै नायफैयोमोन आरोना मोजां मोनोमोन अनसायोमोन औ। ओ आरो बेबायदिनो जों जोंनि गामियावबो लांदोंमोन मोनसे सान्दो बावदिया थियेटार होननाय मोनसे। औ बेखौबो जों खोना नुदों आरो ओमफ्राय आरो बिनि उनावहा दंमोन नोंथां ओ आलायारन थियेटर होननाय मोनसे।
औ नंगौ।
बेखौबो नुदों औ आरो। बिदिनो आं गोसोआव फैला आरो गोबां दा लामैनो दंथारो बेबायि थियेटार। देखायनाय थुनफावथिना देखायहैयो। बेबायदि आरोना नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा आथिखालावथ' जों बांसिनानो जों सावथुनफोरखौसो नायनायखौ जों नुनो मोनो। माने सावथुनावहा बेबायदि खस्थ'फोरबो गैया नाथाय जोङो थुनफावथिनाखौबो जों फोथांना लाखिनांगोन मानोना जोंखौ जोनोम होनाय सावथुनखौनो जोनोम होनायोबा नों जिखुनु बे थुनफावथिनासो जोनोम होग्रोदों आरोना। दा बेनो गुबैसिन आरो जोंना जों बेखौ फोथांना लाखिनांगोन इयुन समसिमबो। आरो नोंथाङा मिथिखायो जाय बे थुनफक्थिना देखायनाय बा बिदि देखायनाया। इउरपफोरनिफ्रायनो जागायदोंमोन होनना बायदिबो बुंनाय जायो आरो माला बा‌ माने सेक्सयार खौनो होन बिथांमोन सेक्सपियारा बि द्रामाफोर बिदि लिरोमोन। थुनफावथिनाफोर बिदिनो देखायनाय औ बेबायदि आरोना जोंनि बर' हारियावबो बेफोरबायदि इन्सपायार जाना फैनाय बा जिखुनु जोंनि बेहायबो आरोना माने बुंजायो आरो नाथाय बे इउरपनिफ्रायबो सिगाङावबो दंमोन खोमा जोंनि भारत खरसआवबो बिदि आरोना आ दां औ दानियाथ' नै सावथुन
जोङो नायनो थाङोबा भारत बोसोराव गोजामसिन हिसाबै तामिलनाडुआव आथिखाल आथिखालावबो बेबायदि नटक देखायनाय जायो मोनसे समाव आं फरायनायनि गेजेराव मोननो हादों।
औ
अब्ला नंगौ जोङो मिथिनो मोनबाय बे सावरायनायनि गेजेरजों बर'फोरनि माखा से थुनफावथिनाय माबोरै जागायामोन आरो आथिखालाव माबायदि
नोंगौ नोंथां नोंथाङा समान जाबाय बिदिबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै औ गोजोनथों उम।